औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों माने फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि माने जोंनि गामि ओनसोलनि जोंनि बर'फोर सुबुंफोरनि मानि मागो फोरबो खुंनायनि बा गै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ बिदिनो मागो फोरबो बुंब्ला थ' जोंनिया बे मागोफोरखौ गासैबो फालियो नङा होमबा नोंथां जों बर'फोराल' नङा गुबुन हारिफोरखौ फालिनाय नुयो जोङो मागोफोरखौ बुङो थ' बे फोरबोआ जोंनि फिथा सौराय जानायनि दिन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जों मागोनि जोङो ओ जेनेबा मागोनि जों मागोनि से एक तारिकनि सानसे सिगांनो जों माने फिथा सौराइफोरखौ देनानै लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां? औ जों बिदिनो दिंखियावनो देयो आरो बांसिनानो बिदिनो माइ ब्रानि फिथा एबा माथानि फिथा जोङो देयो आरो जोङो बेयाव ओ सिबिं होनो थाखायबाबो जों माने फिथा देनो थांनाय जों माने ओ सिबिंखौबो एवनानै लांफाखायो आरो ओ जों फिथा देनो थाखाय जोंनो माइरं नांग्रोगौ नङा होमबा नोंथां ओ जों बिदिनो फिथाफोरखौ एसे सम सोमनानै दोनो एसे गोबाव ओमफ्राय सोमनानै जों सुखांनानै बेखौ जोङो बे दैखौ जों फोरानो नङा होमबा नोंथां सर होयो औ बेनि उनाव जोङो माने दिंखि फोराव देनो थाङो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो देखांनानै न'आव न'आव लाबनायनि उनाव जों माने बे सानखालिथ' फिथा देखालिथ' जोंनिया मागोनि खाना जानाय नङा होमबा नोंथां? बे मागोनि खाना जानायाव गासैबो जोंहा न'खरफोराव माने बिदिनो बेदरनि जेन'बा बेदरनि आंखाल गैया नानि आंखाल गैया बिदिनो जानायखौ नुयो आरो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव बिदि मागो फोरबोआव जोंनि ओ बर' आइजोफोरखौ माने बिदिनो अमा फिसिनायखौ नुयो आरो नों थां औ बिदिनो अमा फिसि फिसिनानै माने न'खरसेयाव बिदिनो मास मोनसे मास मोनसेखौ फिसिनायखौ नुयो आरो नोंथां ओमफ्राय जेब्ला मागोनि खाना जानाय दिन फायगोन अब्लानिया फुङावनो अमाखौ जेनेबा बुथारनानै माने बि बिदि रानो आरो राननानै न'आव जायो। औ जों थिग बेबायदिनो मागोखालि फिथा देखालि जोंनियाथ' फिथाखौ जोङो बे माथानि होनोब्लाथ' जोंनिया बिदिनो लावदुम फिथायानो जाहैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बे माइब्रानि बुङोब्लाथ' बिदिनो थावनि फिथा एनथाब फिथ था औ थिग बेबायदिनो ओ लारुफोरखौबो गोबां बानायो जोंनिया बिदिनो नालेंखरनि लारु। सिबिंनि आरो बे ओ अन गुन्दैनि लारु बानायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंनि माने जोंनि बर'फोरा बे मागो खालिसो फिथाखौ देयो आरो मागो सफैथारबा ओ थिग बेबादिनो गुबुन हारिफोरा माने बे मागोआव देयो आरो नोंथां फिथाखौ माने बिसोरो सप्तासे सिगांनो बिसोरखौ देनायखौ नुयो आरो गुबुन हारिफोरखौ माने बिसोरो देनानै माने बिसोरो थेमाफोराव सोनानै दोनो आरो बेखौनो माने बिसोर थाइसे थाइसे जाबाय थायो आरो साहाजों। जोंनियाथ' जोंनि बर'फोराथ' बिदि नङा नङा होमबा नोंथां? जा सावदों बेखौनो माने सानसेयावनो जाजोबगोन बिदिसो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंनिया बे औ औ जोंनिया औ। जोंनिया बे मागोनि खाना जाखालि बा फिथा देखालि माने जोंनि ओ रायजोआव माने ओ एबा बाथौ थानसालियाव ओ पुजा होनाय नेम दोङो आरो नोंथां थोगि होनाय ओ बेयाव माने जोंनिया न'खराव सोरबा बो माने बिदिनो खैनानै बिदिनो मानिनानै दोनो नङा होनबा नोंथां औ बेखौनो जोंनिया बाथौ थानसालियाव थोगि हैयो ओमफ्राय जोंनिया हराव बेयाव बाथौ थानसालियावनो जोंनिया बिदिनो ओ जयग'बो सावो आरो नोंथां। जयग' बुङोब्लानो बे जयग'आ जेनेबा हाखर बिदिनो हाखर बायदि गोथौ जावनानै माने बेयाव बन मुराफोरखौ होनानै बिदिनो साथि उनु लगायनानै सावनाय जायो आरो नोंथां। घिउ लुहोनानै औ मागो समावथ' जोंनिया गोजां बोथोर जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना? ह